हेलौ'
औ नोंथां हेलौ' हेलौ' खोनायाखै
अ खोनाबाय
औ नोंथां
अ खोनाबाय नोंथां
खोनादों औ
अ नोंथाङा मा खालामदों होनदां
आंथ' नोंथां नै ओरैनोसो जिरना दं गरमथारखाय
ओ नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
आङो जानायाथ' एसे बावबाय जाखांनाया नोंथां
औ नोंथाङा खबरफ्रालाय माबायदि नोंथां?
खबरफोरा नोंथां आंना गेजेरावनो दायो थिगानो सलिबाय दं।
औ होनब्ला नोंथांजों आं मोनसे टपिकसो लाना सावरायनो होनना फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन नामा दसे सम नोंथाङा होनो हागोन नामा आंनो?
आङो दाथ' जेबो मावथ'वाखै हागोन नोंथां औ हागोन
होमबा नोंथाङा औवानि सायाव औवाजों मा मा खामानि मावनाय जायो एबा मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे ओ बिबुंथि लाखिनो‌ हागोन नामा औवानि सायाव
औ हागोन नोंथां आङो गुसुङैब्लाबो मोननैसो फोरमायथिना होनो नाजानोसै नोंथांनिसिम दायो औवा बुङोब्ला जोङो औवाखौ रोखोम रोखोम खामानियाव बाहायनाय जायो औवाया जोंनि जिउआवहाय गोबां गोनांथि मानोना बेजोंहाय जोङो आबादबो मावनो हायो बा बिदिनो बैसां बानायनानै मै गं थाइगं गाय ओ गायग्रा बा इदिनो बैसां मैगं-थाइगंनि ओ मानखो जा नायनि मैगंफोरा बिदि बानायनो हायो जोङो बा जोङो गोबां गोबां रो खोमनि जेनलाब बानायनानै जोङो न'खौनो लुनो हायो औवा जोंहाय
दायो बे नल' नङा नोंथां औवाया हाय गोबां गोनांथि मानोना ओरै गोजौ गोजौ बिल्डिं लुनायाव गोबां बुरजा औवा नांगौ जायो दा बे औवाखौ जोङो
ओ समान समान हास'नानैहाय सुंथानाय जायो बा बिदि बिल्डं फाउन्डेसन बानायनायावहाय होनाय जायो दा औवा गैयाब्लाथ' बिदि बिल्डिं गोजौ गोजौ बा फाउन्डेसन होनाया ओ ओ बिदि हानाय नङासो बुंजागोन मानोना जि सुंथानो जेबो सापर्ट मोननाय नङा बा औवा बायदि साबसिन गैया दायो औवाजों जोङो बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि बानायनाय नुबावो जेरै जोङो होनगोन सेन ना साग्रा सेन ओरै खबाय होनगोन जेखाइ आरो बिदिनो बायदिसिना बायदिसिना दंबायो जेरै खदालनि हमग्रा आखाइ आरो नांगोलनि हमग्रा आ खाइ औवाजोंनो जोङो बानायनो नुयो बेल' नङा नोंथां दायो जोङो जोंनि बर' हारि माहारिनि ओ सिफुं सुग्रा बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय नुनो मोनो। बा औवाखौसो बाहायनाय जायो बे जों जिथु सिफुं सुयो। बेखौहाय गायो आरो रोखोम रोखोमनि दंबावो जेरै औवाजों जोङो जाग्रा बा जाग्राबो मोननो हायो ओ जा जाग्रायानो जाहैबाय ओ औवा मेवाइ होननाय बे जिथु बे बुस्थुवाहाय औवानिफ्रायनो सोमजिनाय आरोना नोंथां औवाया जेब्ला फिसा बे बुहुत खिलिबोनाय आरो ना खिलि बोहांनाय बे खिलि बोहांनाया गोरलै बा बुहुत गुरैयै जायो बेखौ जोङो ओ दानस'नानै ओ जिरनानै ओरैनो फिसा फिसा हानानै जोङो बेखौहाय गोबां गोबां रोखोमनि ओंख्रि जाजायो। जोङो बेखौहाय ओ औवा मेवाइ ओ जों अमा बिदिबो संनो हायो बा जोङो बयलबो खालामनो हायो।
मेवाइजों अनलाजों दाउबो बिदि जोङो संनो हायो रोखोम रोखोमनि ओंख्रि जोङो जानो हायो बे औवाजों सोमजिना ए जिनिस औवा मेवाइ होननाय खौ आरो ना नोंथां दायो औवाजोंथ' गोबां सुबिदा मोनो जोङो जेरै गामिफोरावहाय ओ बिदिनो ओ फां सनफोर जाबा बा बायदिसिना बायदिसिना फिसा फिसौ मिथिंफोर जाबा जोङो नुनो मोनो। ओ औवानि बा औवाखौ गायस नानै जोङो पेन्देल बानायनो हानाय नुनो मोनो औवाजोंनो। बा बिदिनो ओ फिसा फिसौ मिथिंफोरावबो औवाजोंनो पेन्देल बानायनाय जायो। औवाखौ गायनानै लासिगोन ओमफाय बिदिनो तिरपाल सायाव सोंसिगोन ओमफाय जि बहायसिगोन ओमफ्राय बिदिनो सान्दुं नांला मा नांला आ जिराय जासिगोन बेे पेन्देल सिङाव बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि जोङो बानायनाय बा औवाखौ ओ औवाखौ जोङो लानानै सहाय मोननाय नुनो थाङो दा आथिखालनि जुगाव आरोना नोंथां दा आङो बेखौनो फोरमायथिना होबाय दायो। नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा औवानि बाहागै बा औवानिफ्राय नोंथाङा मा मा ओम नुयो बा बिदिनो गोसोआव मा फैदों बेखौ बुंना होबा मोजां जागोन
औ जागोन नोंथां औवाखौ नायोब्लाथ' औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा नोंथां। ओ नोंथाङानो बुंलां जोबखाबाय जेरै ओ होमबाबो आङो बुंनो सानदों। ओ मानो होनोब्ला औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। जोंनि थांनानै थानाय समावहाय औवानिफ्राय जों गोबां माने हेफाजाबखौ जों मोनो। मानो होनोब्ला जोंङो औवाजोंनो गोबां खामानिफोरखौ जों मावो जेरै जों आबाद मावनायावबो जों गोबां माने औवानि औवाखौ जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जोङो जेरै आबाद मावनायावहाय जोङो जेरै बेरा दुमनाय एबा बिदिनो आबाद मावनायावहाय गोबां मैगं थाइगंहाय जेरै जिंखा लाव ओ खुमब्रा बिदिनो ओ ओ समायबिमा बेफोरावहाय माने गोबां माने बाहायो आरोना बेफोर बैसां बनायनाय एबा बिनि जोंख्लाब माबा माबि बनायनायाव गोबां बाहायो। मैगं थाइगं गायनायफ्राव बेबायदिनो मोसौ बोरमा हाबनो हायिनि बेदिनो बेरा होयो। आरो बेबायदिनो जोंनि औवाया जोंनो न' लुनायाव हेफाजाब होयो जों औवानि न'बो बनायनो हायो जेरै जों बै सां बनायनानै जोङो उन्दुनोबो हायोमोन सिगांथ' औवानि बैसांसो जों मोननो हायोमोन। एबा जोङो दाराबो जों मोननो हायोमोन।
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां सैथो।
आरो बेबायदिनो गोबां दायो बौवाया माने औवायानो ओ बांसिन बाहायजायो होनोब्ला जोंनि ओ बेबायदि न' लुनाय एबा जोंनि खामानिफ्राव बांसिन बाहाय जायो औवाया माने जोंनि न लुनाय फोराव गोबां माने आर सि सि एबा बिलदिं लुनाय फोराव गोबां बाहाय जायो जायो औवाया जोंनो माने एबेलेबोल औवा नांगो जायो जोंनो आर सि सि लुनाय समाव बेदिनो साट दालायनायावहाय गोबां माने औवानि जुरि एबा जोंनि नांगौ जायो आरोना औवायासो जोंनि बे न' लुनाय एबा बेनो फाउदेसन होनाय एबा बिदिनो साद दानलाय होनायावहाय गोबां माने सुंथानानै बेबायदिनो गोरा खालामो एबा बिदिनो खासथाबलाबायायनाय एबा बेफोराव नांगौ जायो गोबां बेबायदिनो ओ गोदोहायथ' औवानि न' स बोननायमोन नङा होमबा नोंथां औवानि ओ बेबदिनो मुदा माबा माबि बनायनानै बेरा बनायनानै गोबां माने खामानिफोराव बाहायनायखौ जों नोयो आरो दाबो आथिखालावहाय बाहायो औवाखौ आरो औवाजों आरो बिदिनो बायदिसिना रोखोम बनाय जाबावो जेरै ओ नोंथाङा होननायबायदि जेरै सेन सेन खबाय जेखाइ बिदिनो ओ सानद्रि बेबिदिनो सान्द्रि एबा संग्राय बेफोरबायदि रोखोमखौ बानायो आरो ना हेबनानै जोंनिबो आबौ आबै मोननिफ्रायनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो माने सोलोंनानै फैनाय आरो खायदाखौ देखायनो एबा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों माने गासिबो बेफोरबायदिखौ नांगौ जायो जोंनि माइरं सालिनाय एबा एबा जोंनि बेबायदिनो ना गुरनायाव जों बाहायो जों बेनि ना गुरनाय एबा ना सानाय बाहायो सेनफोरखौ मानो होनोब्ला जों जों ना मोनजायो बेनिफ्राय नङा होनबा बा नोंथां जोंनि जानो थाखाय जोङो बेफोरखौ जोङो बानायनाय जायो एबा बानायनानै जों फानोबो जों फालांगि खालामनाय जायो। आरो जोङो नुनो मोनबावदों जों गोबां माने मानसिफ्राबो बे बिदिनो औवानि फालांगि खालामनानै गोबां माने जायगाफ्राव लांनानै बेबायदिनो गावनि खामानिफ्राव बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो गोबां माने औवानिफ्राय ओ औवाखौहाय जोङो ओ औवानि बै औवा मेवाइ गोरलै गोरलै खिलिनाय एबा ओंखारनायखौहाय औवाखौ जों जानोबो हायो जों गोबां बिदिनो मैगं थाइगं एबा बेदर बेदरफ्राव जों होनानै जायो बेबायदि ओ जों बनायना दोननाय ओ औवा मेवाइनि बे औवा माबा औ मेवाइ गोखै होनो ना जोङो बर'नि
औ
बेखौ माने बेदर एबा अनलाफ्राव होनानै जोङो जानायखौबो जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला औवाया जोंनि थाखाय मान जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला औवाखौ जों जा हायो जोङो जोंनि हाबा हाबाफ्राव एबा खामानिफ्राव जों मावनोबो हायो जोंनि जानायावबो हेफाजाब होयो। ओंखायनो जों माने औवाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो नोंथां होननाय बिदि बे फांसनफोर एबा बेबायदि पेन्देल लुनाय गोबां माने औवायानो बाहाय जायो जेरै हाबा हुखा एबा बबावबा फांसनफोर जायोब्ला जोंनि औवाजोंसो जों लुनायखौ जों नुनो मोनो बांसिनानो औवाखौसो बायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औवायानो जोंनि थाखाय मेन औवाजोंनो जों गोबां माने खामानिफोरखौ जों मावनो हायो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा औवाजों गोबां माने खामानिफोर जों मावलांनो हायो आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां माने खोथायानो जोबा बाथ्रायानो जोबाबा नोंथां जोंहाथ' दा सम जानानै फैबाय नोंथां बेबायदि सावरायनानै नोंथाङा आंनो बि दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां गोजोनथोंसै नोंथां औ जागोन औ